नोंथां - औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमनाय जासिहरबाय
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम फालायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो औ नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै माने सावरायनानै
औ नोंथां औ सावरायजागोन औ नों।
औ दा आयदाया जाहैबाय जोंना बे आबहावा बा जोंनि इनभाइरमेन्ट बा जोंनि बारहावा
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ जों माबोरै जोथोनै लाखिनांगौ माने बेनि सोमोन्दै एसे सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो ना।
औ अब्ला नोंथाङा आंनो गिबियावनो फोरमायग्रोनो हागोन नामा जे जों आबहावाखौ माबोरै ओ जोथोनै लाखिनांगौ बा आबहावाखौ जों माबोरैहाय जौगाहोनायाव मदद होनो हायो। बेनि सोन्दै नोंथांमोन गबियाव फोरमानो होन नामा?
औ औ नंगौ। मानो होनबा जोंनि बे बारमडल बा आबहावा बेयो माने गोबां रोखोमनि जाहोनाव माने गाज्रि खहा जाबाय दं आरो ना।
बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय। मानो होनबा सुबुं बांनायनिफ्रायनो गोबां मानि आबहावाया गाज्रि खहा जानायनि गुबै जिखिनि। बाहागो बेबायदिनो सुबुं अनजिमायानो आरो ना सुबुं अनजिमाया बांनायानो। बेबानो जोंहा बुंनो थाङोब्ला। मा गोलैयो माने बिफां लाइफां दानफैनाय बिफां दान बिफां लाइफां दानफैनाया माने जोंनि बे आहावा गाज्रियैनो माने खहा खालामबोगासिनो आरोना बा गाज्रियैनो माने। लेथ्राबो माने गुबुंले खालामोगासिनो। जेरै माबोरै होनोब्ला बिफां लाइफां दानफायनाया माने बिफां दानफां दानफायनाय लोगो लोगो जोंहा मा जायो जोंनिखिनि बि बारहायाव थानाय बार मन्दलाव थानाय जिखिनि जोंहा अक्सिजेन गेस जाय गेसखौ जोंहा माने जोंनि जिब जुनार मानसि दुमसि दाउसिन दा दाउला गासिबो माने थांना थानायाव माने नांथारगौ मोनसे बाहागो आरोना माने नांथारगौ गेस माने - हां लानायाव बे गेसखौ माने नांथारगौ आरोना जोंनो।
जुदि बे बिफां लाइफां दानफ्लायोब्ला बे गेस माने खम जालाङो आरोना। माबा खमायलाङो बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगौ आरो ना मानो होनोब्ला बे जोंनिखिनि बार मन्डलाव थानाय जिखिनि कार्बन डाइ अक्साइद जों मानसिया मानसि जिब जुनार दावउसिन दावला गासिबो माने जोंहा माने कार्नडाइ अक्साइडखौसो हगारो आर ना आं लानो अक्सिजेनखौ बोयो बेयाव। मा जायो बिफां लाइफांसो कार्बन डाइ अक्साइडखौ माने बोनानै एबा सोबनानै लायो आरोना। बिदिनो जोङो बिफां लाइांखौ दानफायोब्ला बे बार मन्दलनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइदखौ माने सोबनानै लानाय माने बे बिफां लाइफांङानो खम जालाङोब्ला जोंहा बारमदलाव काबन डाइ अक्साइड गेसा गोबाङै बारलांगोन आरो ना। जायनि जाहोनाव जोंहा मा जागोन बिफां लाइफां दानफैयोब्ला अखा हानायनि बिबाङाबो खम जालाङो आरोना जायनि जाहोनाव जोंहा। रानस्राव बा बालाबारि जालांनायनिबो माने उनफोराव माने सान्स जायो आरोना। बेखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ खम खालामनांगौ बिफां लाइफां दानफायोब्लाबो जोंहा फांसे। बिफां दानफायोब्ला माने फांबा बिफां गायनांगौ आरो ना बे जोंनि मोनसे सुबुंनि मोनसे मावनांगौ हाबा। बेनि उनाव दङ जोंहा माखासे दारिमिन जेरै माखासे कलक गाना जेरै इथा सावनाय बिदिनो इथा सावनाय जेनेबा खैला सावनाय गोबां बोबांनि गाज्रि रोखोमनि माने आबहावाया माने बिसिोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस लेथ्रा मुवा बेफोरो माने बार मन्दलावनो गोसारनानै थायो। बेफोरबो जोंनि आबहावाखौ गाज्रियै खहा खालामबाय दङ। बिनि उनाव दङ जोंहा माने माखासे बिदिनो जिखिनि गेस बिदि ओंखारनाय बि कलकारकानानिफ्राय दारिमननिफ्राय ओंखारनाय माने बेफोर माखासे गाज्रि मुवा गेसाव गोफानाव मा जायो जोंहा सोरबा सोरबा माने मा खालामो बिदि कारखानानिफ्राय दैमायावसो बोहैहरो आरोना दैमायावसो गलाङो माने दैमायाव बोहैहरो बेनिफ्राय माजायो जोंहा माखासे दैया माने गोबां बिबांनि गुबुंले जायोबा लेथ्रा जायो जों बेनिखायनो मा खालामनांगौ बे दैयाव गारनाय बा दैयाव गुबुंले खालामनायखौ जों मोनसे खमायनांगौ मानो होनबा सुबुं माहारियानो बेखौ बाहायो बा बाहायैखौ लेथ्रा खालामो। बेनिखायनो जोङो बे सुबुं माहारिया बेखिनि बाहायनाय बे माबाखौ माने हुदाखौ जों खम खालाम नांगौ आरोना बेनि उनाव जंहजों हामयैनाय माखासे गारि मथर खारनाय मायने गारि मथरनि अनजिमाया जोंनि बे बुहुमाव माने गोबां बांगासिनो दङ गारि मथर बांनाय लोगो लोगोनो मा जायो माने जोंनि गेसाव माने गोबां बिबांनि गेसफोर माने बुहुत जमा जानानै था यो आरोना माहो मानोहोन्नानैबुङोब्लाजोंहा माने बे जिखिनि गारि मथर बेफोरो मा जायो जोंहा पेट्रल डिजेल बेबायदिनोसो खारो आरोना बेफोरो खामनानैसो खारो जिखिनि पेट्रल डिजेला ख खालामनानै खारनाय बेनिफ्राय मा जायो जोंहा गोबां माने खाम गारनानै बे गेसफोरा माने जोंनि बारमन्दलआव गोसारनानै थायो बिदिनो कलकातानिफ्राय ओंखार ओंखारनाय गेस गारि मथरओमफ्राय ओंखारनाय उन्दैनि गेस बेफोरनि गासै बारन्दलाव थानानै मा जोंहा जिब जुनार जुनार बिदिनो मानसि दुमसि गासिबो माने हां लानायाव माने गोबां खस्थ' होायो आर ना बिदिनो माखासे जोंहा मानसि मसिनावबो सुबुं माहारिनावबो बिदिनो हां लानायाव खस्थ' जायो हां लानाय अ खस्थ जायो बिदिनो माखासे बेराम जायो जेरै समफ्लनि बेराम बिखानि बेराम बिदिनो मासे बेाम जायो आरोना बेनिखायनो जोङो बे गारि मथर बाहायनायखौ जों खम खालामनांगौ आजिखालिथ' गारि मथरनि जायगायाव मा जायो जोंहा मोब्लिबनि माखासे गारिफोर ओंखारबाय बिदिनो मोब्लिबनि गारिखौ जों हायोब्ला बाहायनांगौ मानो होनब्ला मोब्लिबनि गारिया एसेबां एदि गेस बा थुङाखौ हगारनायखौ जों नुनो मोना ओंखायनो जोङो बे हायोबा मोब्लिबनि गेस बा मोब्लिबनि गारिखौ जों बाहायनांगौ जायो जायनिजावनो जोङो बे गारिनिफ्राय ओंखारनानै जिखिनि उखुन्दै जों बेखौ जे होबथानो हायो। बेनि उनाव जोंहा मा दं माखासे बिदिनो रासायनारि मुलि बाहायनाय एम्फौ मुलि बाहायनाय एम्फौ फुसारग्रा मुलि माखासे बिदिनो आबादफोआव जों जों बायनाय जायोना जोंनो माखासे गोबां गोबांफोरावबो हाग्रा थैनायनि मुलि जों बाहायनानै हाखौ माने हानि जिउखौ जों फुथना लानाय जायो जायनि जाहोनाव मा जायो बिदिनो हानि जिबफोरा जोबलाङो बेयाव माखासे जिबफोरा माने हानि जिबफोरा थैनानै बेयाव हाग्रा रज'नो हायै जायो हाग्रा रज'नो हाया बिफां लाइफां रज'नो हायै जायो बिफां लाइफां रज'आ बाथ' जोंनि मिथिंगाया माने मिथिंगायारि सम्पदथ' गैखाला माने जोंनि समानथि थानो रोंला बेनि अनगायै मा जायो जोंहा जे अक्सिजेन गेसफोराव माने खम जालांगोन बेनि उनाव दं मा जोंहा प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनायाबो जोंनि माने बुहुमनि माखासे बिथिङाव खहा लाबोयो मानो होनबा आजिखालियाव प्लास्टिकआ मोनसे सेवनो रोङि मोनसे बुस्थु प्लास्टिकखौ जोङो माने बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आथिखालाव बहुद बिबांनिलाटिक बायनायखौ नु मोनदों बेनिखायनो जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ मानो होनब्ला बाहायोब्ला जोंहा माने बे प्लास्टिकखौ जेराव माव गारनानै दोनोब्ला माने बे प्लास्टिकखौ सोरखि फिनानै बिफां लाइफांआबोरज'नो हाया माने बेनि जायगायाबो लेथ्रा जायो बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ जों सावब्ला गोबां गेस ओंखारो बेफोरफोरखौबो बारमन्दलावनो गोस्रानै थायो बिदिनो गोबां बिबाङैनो जोंनि बारमन्दला बार आबहावाया माने खहा जाबाय दं आरोना नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै माखा माबा मोनसे मोननैबा आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां आं बे आयदानि सायावनो फंनैसो खोथाखौ नोंनोबो फोरमायनो सानदों बाथ्राफोरखौ जेरैहाय जे नोंथाङा जे बुंलांबाय आबहावा गुबुंले जानाय आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाय हेनबाद जि आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय बेखौ जोङो गुबैयै मानसियानो होनानै जों बुंनो हायोबा सुबुंफोरानो जाय जोंहा बुहुमाव सुबुं अन जिमाया दिनै गोदोनिख्रुइ बांनायनि सायाव बांबोगासिनो जायनि गेजेरजों जोंहा सुबुं अनजिमानो बा सुबुंफोरनो थाग्रा खुलिनांगौ जायो थाग्रा खुलिनांगौ जायोब्ला बिसोर मा खालामो माखासे हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाखौ बिसोरो। एवस्रांनानै बेफोर जायगायावहाय न' लुयोबा थाहैनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो माखासे ओ दिहुनथाइ मुवाफोराबो बांबोनो हमबाय। जाय दिहुनथाइ मुवाफोरखौ जोङो कलकारखाना बा दा रिमिन बायदिसिनााव जों दिहुननाय जायो। बेफोराव दिहुननाय जानाय लोगो लोगो जोंहा मा बे दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै गेस नोंथाङा जे सिगाङावनो बुंलां खाबाय। बेफोर जोंहा बारमण्डलाव गोरोब फानानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बेबायदिनो बे दारिमिन बायदिसिनाफ्राय एंगारहरनाय माखासे गाज्रि बा बिस गोनां दै बेखौ जोङो दैमा दैसाफोराव गारहरदो जाय दैमा दैसाफोराव गारनाय लोगो लोगो जोंहा मा दैनि गुबुंनाय बा दैनि गेबेंनाया जोंहा जायो आरो जायनि गेजेरजों दैयाव थानाय माखासे ना, नाथुर, एम्बु खांख्राइ बायदिसिना साम' बेफोरो जोंहा दिनै सानसे सानसे एसे सान से एसे खमायलांगासिनोखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिदिनो जोंहा ओ दै गेबेंनायफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां राहाफोर लानो हायो। ओ जों बुंनो थाङोब्ला दैया मा मा आ-आदबजों गेबेङो होनोबा जों आं गिबियावनो फोरमायनो सानदों जे जोंहा आबाद फोथारफोराव गोबां बिबांनि हासार, रासायनारि मुलि, रासायनारि हासार एम म्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो ना नोंथां। बे आबाद फोथारा मा जोंहा दैजोंनो बुंफुबना थानाय जायो बांसिन समावनोहाय। बा दैज्लांनि समाव। अब्लाथाय बेफोरो बैयाव थादेर बै दैयाव मा होनो जे रासायारिक हासार मुलिफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा दैयाव थानाय माखा माखासे फानसौ एम्फौ एनला खानस्रि माखासे मेगनजों नुयै जिबिफोरा जों हा मा गोमालांगासिनो बा गोमा जोब्बाय होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां। जायनि गेजेरजों जोंहा दै गेबेंनाय हा गेबेंनाय बा आबहावा गेबेंनाया जायो थिग बेबायदिनो जोंहा जे दंग' नाला बायदिसिनायाव जोंहा मा जाबोर जुथुर बा जिब जुनारनि थैनाय गोथै देहाफोरखौ गारहरनाय जायो। बेफोरबायदि गारहरनाय जाउनाव मा दैया जोंहा मा गेथ्रा जायो। जोंहा बुंनो थाङोब्ला बुहुमनि स्निजिसे जौखोन्दोआनो मा दैजों बुंफबनाय, नंगौना नोंथां? बेनिनो मा जौसे जौखोन्दो दै दङब्लाबो जोंहा मा होननो हायो बुहुमनि थाम जौ खोन्दो दैयाल' जोंनि थाखाय लोंजानाय गोदै दै होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां। बाखि जिखिनि दै दं बे ओ सागर बा लैथो लैथोमाफोराव थानाय दैफोरा जोंना गोबाब। जायखौ जोङो लोंनो हाया आरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। जोङो दैखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बुहुमाव थानाय माखासे जि जिउ गोनां बा ओ बिफां लाइफांफोर जों गासिनोबो मा नांगौ दै नांगौ। दै गैयाब्ला जों रावबो थांना थानो हाया दैजों लोगोसे मा बार, बाराबो जोंहा गोग्गो बार नांगौ। जे जोङो हां लानायाव नोंथां ङा बुंलांनाय बादिनो अक्सिजेन गेसखौ लायो, एंगारनायाव कार्बन डाय अक्साइड गेसखौ हगारो थिग। बेबादिनो बि फाङा जोंनि उलथा। बि सोरो हां लानायाव कार्बन डायखौ लायो एंगारनायहाय अक्सिजेन गेसखौ हेंगारो आरो बिसो सोरो। बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांनि अनजिमाया गोबां खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि ख्रुइ। जाय ओ बिफां लाइफांनि अनजिमानि खम जानायनि जाहनावनो जोंहा आबहावाया गेबेङो गोबांसिन गेबेंनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिनो जोंहा ओ गारि मथर बाहायनाय। आथिखालावथ जोंहा गोबां बिबांनि गारि मथर बाहायो। जोंङो बबेबा थांनो नागिर ब्ला जोंहा मा गारि मटरनि अनजिमाया बांसिन जानायनि थाखायनो जोंहा लामा सामा फोरा होथेजानाय जायो जायखौ जोंङो ट्रेफिक जाम होनना बुंनाय जायो। बेफोरजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो नोंथां। जोंहा जे गारि मथराव बाहायनाय जे पेट्रल डिजेलखौ जोंहा सावगारनाय जायोना। बेजों जोंहा मा जायो उखुन्दै गयो जे गाज्रि उखुन्दै बे गाज्रि उखुन्दैया जोंनि बारहावा जों गोरोबनानै जोंखौ देहानि माखासे जेंनाफोर बा माखासे बेरामफोराव खोख्लैनो हागौ। जेरै बुंनो थांङोब्ला जोंङो हां लानायनि बेमार जायखौ आस्थमा बेमार होनना बुं। बे बेमारखौ जोंङो आथिखालाव गोबां सुबुंनियावनो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। थिग बेबाय दिनो जोंङो गारि मथरखौ डिजेल पेट्रल बाहायाबालानो मा बाहायनायानो मोजां जायो माखासे जे मिथिंगायारि गेसजों खारनाय सि एन जि बायदिसिना गेसजों जोंङो खार नाय गारि मोनो बेखौ जों बाहायनाया मोजां आरो मोब्लिबारि गोहोजों खारनाय माखासे गारि मथर बेफोरखौ जों बाहायोब्ला मोजां जायो आरो।
औ औ औ।
औ थिग बेबायदिनो जोंहा मा जि बोथोर सोलायनाय बे बोथोर सोलायनाया मा जोंनि ओ ग्रिन हाउस गेसफोरा जोंनि मा बुहुम नाम बिदुं बांनायावहाय बाहागो लायो आरोना जायनि जाहोनाव जोंना बोथोरनि थासारिया गोब्राब जायो। बेबो जोंङो आबहावानि मोनसे ओ गाज्रि जानायनि जाहोनावनो जायो। बिदिनो एसिद अखा जोंना एसिद अखा हानाय जायोना नोंथां? बे जोंहा आबहावा गाज्रि जानायनि थाखाय बे मा होनदों बार गुबुंले बा मुवाफोरा एसेद अखा जानो हागौ आरो ना जाय अरन आब बिदिनो मानसि दोमसि जिब जुनार फोरनि मोदोमाव नाङोब्ला मा जोंहा बेफोरो ओ गाज्रि जालांनो हमो। जुदि नोंथांनियाव अ एसिड अखा अखाया नांङोब्ला नोंथांनि बे बिगुरनि बेरामा सोमजिनो हागौ जाय खौ जोंङो स्किन केन्सारबो होनना मुंङै मिथिनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंहा मा ओ जोंनि जे साननि सोराङाथ' जोंनि बुहुमाव थोंजों गोलैफैनो हायाना नोंथां। जोंहा मोनसे अजन अजन थोरफो होननाय दं मोनसे। बे अजन थोरफोआ जोंनि सुबुं बा जिब जुनारनि देहायाव नांफैनाय साननि थोंजों रोदाखौ ओ जोंनाव नांफैहोआबालानो गाव सिगांङाव सोबनानै लायो बेनिफ्राय जोंनियावसो हंगार हरो आरो जाय जोंनि औ नंगौ हमथाना लाखियो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नाथाय बे अजन थोरफोआ दिनै जोंनि जे सुबुं माहारिनि गाज्रि हाबा मावनायनि जाउनावनो सानफा एफा सानफा एफा जामलांगासिनो दं। जायनि जाहोनाव जोंनियाव ओ साननि जे सोरां रोदा बेयो जोंनाव थोंजोङै गोग्लैफैगा सिनो दं आरो नोंथां। जायनि गेजेरजों जों सुबुं माहारिनाव माखासे बिगुरनि बेराम हां ला नाय बेराम बिदिनो केन्सारफोरखौ जोंङो नुनो मोनो। आरो जोंहा मा ओ बुंनो थांङोब्ला ओ मिद आबाद मावनायाव जोंहा मा बाहायो बांसिनानो गोदोनि समावथ' दोरोङारि आबाद मावोमोन नों थां। नाथाय आथिखालाव मा मावो ओ